हेल' औ
औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
औ-औ दा मा खालामगासिनो दङ नोंथाङा?
अ दायो
मोजाङै खोनाफैयाखै
खोनायाखै
अ' दासो खोनादों।
अ' ओंखाम जाखांनानै जिरायना ।
अ' अ'। ओ बिदिब्ला आंबो ओरैनो दंथ'यो नै जिरायनानै ओंखाम जाथ'वाखै।
अ
बेनिफ्राय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथाङा फ्रि दङबा
अ-अ फ्रियानो दङ
औ। बिदिब्ला जोङो बर' समाजाव दंफांनि बाहायनाय बिनि सायाव सावरायनाय आरो।
औ। दा बिदिबा आं एसे बुंग्रोनोनि आरो सुंद'य औ। दा जोंहा बर' समाजाव दंफांनि बाहायनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' समाजाव गोबां खामानियावनो माने दंफांनि बाहायनाया दङ होननानै जोङो बुंनो हायो आरो। जेरै ओ जोंहा दंफां लाइफाङाथ' जोंनि गामि ओनसोल नाव बा हाजो हाला बेफोरबायदि जोंनि बर'फ्रा हाजो हाला खाथियावबो थायो हिसाबै जोंहा गोबां बिदि दंफां लाइफां बिदिखौ मोनखायो आरो
गोदोनि समावथ' जोंहा बिदि गोबां बेसेन गोसा गोसा दंफां बेफोरखौबो मोननाय जायोमोन आरो।
औ -औ।
नाथाय दा आथिखालाव बैफोर बेसेन गोसा गोसा बिफांफोरा जोंहा बांसिन नुनो मोन मोनला बिदि जालांबाय आरो दा थिग बेबायदिनो जोंनि बर' समाजावहा दंफांनि बाहायनाया गोबांथार दङ होननानै बुंजायो जेरै जोङो गंसे न'खराव माने गंसे न'खरावनो जोङो नायनो थाङोब्ला दंफांनि बाहायनाया गोबां आरो जेरै हमनानै ला जोंनि गंसे न'खराव खामफ्लायनिफ्राय लानानै उन्दुग्रा बिसिना ओ जिरायग्रा सियार टेबोल बि बिदिनो गोबांथार मुवा बेसाद जोंहा थायो आरो न'आव आरो आरो जोंहाथ' गोदोनि समाव बिदिनो न'फोरा पाक्कानि नङामोन बिनि थाखायनो न' लुनो थाखायबो जोंनो खुन्थाफोर गायनो जेनेबा खुन्थियाफोर खुन्थाफोर गायनो बिदि ओ औवा नि अनगायैबो माने औवाखौबो होयो आरो खायसेया माने दंफांनिबो दंफांनि खुन्था बिदि गायनायखौबो नुनो मोनोमोन आरो दा बेजों लोगोसे जोंहा औवानि न' फोर लुयोबा ओ बाथाम केमसि बाथाम थख दा बेफोरबायदि बानायनायावबो जोंहा बाहायो आरो। गोबांनो दंफांखौ दा बेजों लोगोसे आरो जोंहा दंफांनि गोबां बाहायनाय दंबावो जोंनि न'फ्रावनो जेरै दिंखि उवाल बेफोरखौबो उवाल गाहेन बिदिखौबो जोंहा गोबां दंफांफोरनिफ्राय बाहाय बानायनानै लानाय बिदि नुयो आरो जोंहा जि दानायावबो दंफांनि बाहाय नाय ओ हिसानफोरखौ दंफांनि बानायनाय थाथसााल आरो दङ जोंना बिदिनो आबाद मावनायावबो माखासे दंफांनि मुवा बा हाबा हुखायानो होन बेफोरावबो दंफांनि माखासे बाहायनाय बिदि गोबां दङ आरो दा बेबायदि बिदिनो जोंहा दंफां बा जोंनि बर' सुबुंफोरा अबे बायदि दंफांजों अबे बायदि मुवाखौ बानायनांगौ बेयावबो जोबोद आखा फाखामोन होननानै जोङो बुंनो हायो आरो। जेरै जोङो दों से मेथाइ मोनोना। बिगुमै बिबोनांनि खननाय मेथाइ जेरै ओ परबत जरायाव दंफां दाननो थांबोला सानजरा मा गुजारा लाबोफा गुमै होनलाय लायनाय मेथाइआ दा जोङो बे मेथाइखौ खोनासङोब्ला मिथिना मोनो आरो जेरै हमना ओ अ' माने ओ दंफां दाननो थांनायाव सानसे जरा मा खु जरा लाबोफा माने साल दंफांनि जोंहा बै थाथ सालफोरखौ बा होननानै जोङो हमनानै मोन आरो। आरो जोंहा दोंसे मेथाइ दङ' जेरै ओ दुमब्रु खावसानि उवालजों होनलायलायनाय बेफोरबायदि खौ खोनासङोब्ला जोङो मिथियो आरो उवालफोर खौ बांसिनानो माने दुमन्द्रु दंफांनिफ्राय बानायो होननानै जोङो मोन मिथिना मोनो आरो। दा बै दुमब्रु दं फांफ्रा जोंहा मा होनो गोबां बिजि गोनां बि दि जायो आरो ना बिनि थाखायनो माने उवला देबाबो थाबनो उवाला देब थाबा बिदि गोदो लाङोना थौनो जामनानै बिनि थाखायनो बै जेनेबा जोंहा दुमब्रुनि उवाला बेजे गोनांखाय माने थाबनो गोदोलां नो हाया बे आरो गोरा जायो बे दंफाङा बेनिखायनो बैफोर दंफांफोर खौ जेनेबा उवारनि थाखाय मोजां होननानै ओ बर'फोरा मिथिनायनि थाखाय थाखायनो जेनेबा बेफोरखौ बानायनाय जायोमोन आरो बेजों। दा आरो बेफोरनि बेफोरजों लोगोसेनो जोंहा हाबा हुखायाव बाहायनाय हाथा जायखौ बुङो जाय बर'नि दोरोङारि जेनेबा हाबा बैफोर ओ नेमखान्थि समावहाय जोङो हाथासुनि खुरनायाव ओ हिनजाव गोदाना जेरै हाथायाव लानानै अनला ओंख्रि बायदिसिना बिदिखौ होनांगौ जायो होननानै ओ नोंथाङाबो मिथि जानांगौ। बेखौबो जोंहा दंफांनिफ्राय बानायनाय हाथा। बेखौ बाहायनाय जोंङो नुनो मोनोमोन आरो दा नाथाय बेफोरखौ एसे खम जालांनायखौ नुनो मोनबाय आरो
उम उम
दा थिग बेबायदिनो आरो दंबावो जोंहा गाम्बारि खामफ्लाय बांसिनानो ओ गाम्बारि खामफ्लाय होमबा जोंनि बर' समाजा मुंदां खाननानै बुंजायो आरो। गाम्बारि खामफ्लाय खौ जोंनि बर' समाजाव माने गोबां इमपर तेन होननानै बुंजायो जिहेतु जोंहा गाम्बारि खाम्लायखौ ओ गोदोनि समाव गाजोल दोआलासिनो बिदि बानायनानै लायो होननानै जोङो मिथि आरो दा ओ बै गाम्बारि खामलायखौ बानायनानै लानायनि जाहोनफोरानो जाहैबाय जोंना हमनानै ला जोङो ओ काथि गासा बा बिदिनो मायनाव फोरबो समफोरावहाय माइनाव लाबोनाय समाव मा होनो माइफोरखौ बा माइनावफोरखौ रुजुननानै लाबोयोब्ला जोंहा बै गाम्बारि खामफ्लायाव गसंहोनानै आथिं सुहोनाय जायोमोन आरो आथिं सु नानै होनाय जायो दा बेबायदिनो बेजों लोगोसे ओ हिनजाव गोदान बा हौवा गोदान बेफोरबादि बरायोब्लाबो जोंना ओ बै गाम्बारि खामफ्लायावहा गसं होनानै आथिंफोरखौ सुनानै होनाय जायो आरो। जोंनि समाजाव बेफोरखौ नुनो मोनो आरो दा बेफोरखौ नायोब्ला जोंनि बर' समाजाव दं दंफांनि बाहायनाय बा गाम्बारि दंफांनि बाहायनायाबो गोबांथार होननानै जोङो बुंनो हायो आरो। बेफोरबायदिनो बिनि अनगायैबो माखासे गोबां बेसेन गोसा गोसा बिफां लाइफां बा दं फां लाइफांफोर दङ दा बैफोर बिफां लाइफांफोरा जोंनि बर' समाजाव माखासे गोबां गोनां गोनां बिफाव लायो होननानै जोङो बुंनो हायो आरो। दा ओ बे जोंनि बर' समाजाव बिफां लाइफां बाहायनायनि सोमोन्दै दाबो मा मा मो थियो बेफोरनि सोमोन्दै एसे ओ सुंदुयै फोरमायनानै होनो हायो। दा फोरमायनानै होदोदे एसे।
जागोन दे नोंथां। आंथ' ओ दंफांनि बागै जोंहा माने गोबां ओ माने थांना बाहायथिया दङ आरो माने सोरबा सोरबा मोजां मोजां दंफां माने जाय माने गोबाव समसिमसो बेफोरबायदि दंफां बो खुन्था बानायनाय नुयो आरो। माने गोदोनो बानायनाय न आनो आथिखालावबो माने दंफां मफोर नुनो मोनो आरो बेबादिनो थाबाय लानायखौबो नुयो। बिनि अनगायैबो औ ओ जेनबा बेबायदिनो आरोबाव दंफांनिनो
एसे मोजाङै खोनाफैयाखै?
अ अ औ दायो खोनाबायना औ औ आरांगा सियार, बेफोर बानायनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो बेबायदिनो औ बेनि अनगायैबो आरो जोंहा हिसान दानाया माने आइजोफोरा इसान जानो रोंगौबा बे‌ आवबो माने दंफांनि बाहायथि खौ नुनो मोनो। जोङो नायोब्ला गोबांखौ नुनो मोनो जेरैबायदि जोनथोर खुन्दुं थुननायजोंसो बेखौबो माने दंफांनि फरायनो बानायनाय नुयो आरो बे तठ सालावबो माने दंफांजों बानायनायखौ नुयो आरो आरो बेनि अनगायैबो गान्दै बेफोरखौ माने दंफांनिफ्रायबो बानायनाय नुयो आरो औ औ आरो बिदिनो गोबां गोबाव समसिम जो आरो मोजां दंफानि बानायनायफोरा गुनसुवा गोबाव सम सम सेरनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जोंहा आरो आबाद मावनायावबो गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि नांगोल सगलाानो मेना बे बे मेन मोननैखौनो दंफांनिफ्रायनो बानायनायखौ नुनो मोनो। आरो नांगोल सुंगालनिफ्राय लानानै ओ माने दंफांनि माने गोबां आगजु बानायनायखौ नुनो मोनो। आरो जबायदि जोंहा ओ बै माबायावबो बाहायो मा होनो माइ बारा बेै माइ होथिननाय जा रेवना बानायोना बेयावबो माने औ औ बेयाव माने दंफांखौ सिङाव होनाय जायो आरो म होन जंनायाव बाहायनाया औ बेवबो बाहायो आरो बेबायदिनो जोंहा आरोबाव न'नि गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन ओ खामानियाव बाहायनाय जेरैबायदिनो बुंनायाल मे बेफोरावबो गोदो सम बेबायदि मिलफोराव माइ सौनाय जायामोन ववाल गाहेनावनो संनानै जायोमोन उवाल गाहेनखौबो दंफांनिफ्रायनो बानायो आरो बेजों लोगोसे औ दिंखि दिंखियाव दिखि माने दंफांजों बानायनायखौ नुनो मोनो आरो आरो नोंथाङा बुंलांबावबाय एसे गाम्बारि हामनाय गाम्बारि हामनायखौबो गाम्बारि खामफलिखौबो दंफांजोंनो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बे जों बर न फोराव बाहायनाय थफसि थफसि देरनायखौबो माने दंफांनिफ्रायनो बानायना लायो आरो खसेफोरखौबा औ बेबायदिनो गोबां गोबाव आरो माने बुंनानैस हाया आरो बेफोरनि अनगायैबो दंफां लाइफां माने मोजां मोजां ओ बिफां लाइफां गायनानै जोङो माने रांखावरि खामायनायखौ नुनो मोनो आरो गोबां दामि दामि दंफां लाइफां गायनानै औ बिदिनो औ बे फिथाइ सामथाय बे फिथाइथाइनि बिफां फोरखौबो गायनानै फैसा खौ जानो मोनो आरो फाननो मोनो बेफोरबायदि गोबां दं आरो आरो गोबां रोखोमनि दंफांखौ नुनो मोनो जेरैबायदि जोङो सिगुन फाख्रि बिफां बेनिफ्राय आरो ओ इनिखौ मा होनो खुरुमसिु बिफां बेनिफ्राय आरो औ बेफोर माने गिदिर गिदिर दंफांफोरखौ नुनो मोनो आरो ओरैनो खोदोम खोदोम बेफोरखौबो नुनो मोननाय जायो
औ
फोदोम बिफांफोराथ' गोजौ गाजौ गोजौ जायो नालाय बांद्राय माने गुवार जायगायाव गैय नाथाय माने गोजौल' जाल बे गोबां गायो आरो आरो सि गुनांखौ गोबां दाम आथिखालाव माने जायहा माने स्रि गोदेर गेदेर जावनाय फोर सिरि सावनायफोरा माने जिं जिं गायना दोननायखौ नुनो मोनो आरो जिं सिङाव सिगुन दंफां औ द बेदिनो औ गाम्बारि बिफांफोराबो गोबां बेसेन गोसेन बिफां बेफोरखौबो गायनाय नुनो मोनो नो फिथाइ साम खथ ब बेफोरखौबो माने गायो आरो फिथाइ सामथाइनि थाखाय बे सानसेस जानायनि थाखाय औ औ